खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां।
मा खालामदों नोंथाङालाय।
ओरैनो दङ दा।
ओ। नोंथाङा जुदि ओरैनो दङबा आंनो दसे सम होनो हागोन ना।
औ हागोन दे।
आं नोंथांजों माने। मबाइल एबा जोंनियाव जानबुं बुंनाय जायो बिनि बागैसो फंनैसो खोथा। सावरायनानै फैदोंमोन दा नोंथाङा फ्रि दङब्ला। आंनो नोंथाङा जानबुंनि बारै। एबा मबाइलनि बारै फंनैसो खोथा फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन मानो हाया जानो।
औ दे बिदिब्ला माथ'।
मबाइलनि मोजाङानो जाबाय जोङो गोबां फरायनायफोराव। जों दा बर'आव फरायनायफोरा बांद्राय इंलिसबो रोङा ओमफ्राय। बिदिनो इगजामाव कुइसन पेपारफोराबो। अबेबा बबेबा फैनायफोरखौ मालाबा इगजामाव फैफिनगोन साननानै जोङो।
जोङो चार्च खालामनो थाखाय मबाइलजों चार्च खालामनो हायो आरो। औ नंगौ नोंथां आरो आरो गोजान गोजान।
दाब थानाय जायखिज न'खरनि फेमिलिफोरा।
फेलिफोरनो आरो गोजानाव थानायफोरनाव।
एक मिनिटावनो नङाबा दुइ मिनिटावनो खबर लालायनो हाहायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां मोजां बोरै दं मा दं।
आरो आरो जोंनि दा दाबायदिनि गथ'फोरा उन्दै उन्दैयावनो।
ओ बिदिनो।
फुथुला नायनानै मा नायनानै इदिनो बेलेग जाथिनि राव रायलायनो रों। फग्रा जाबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो ओमफाय दानि दिनावथ' इदिनो कलेज माबाफोराव इदिनो एड। एडमिसन माबा एडमिसनाव पेमेन्ट दाननाय मानाय बेफोरखौ गासिबो अन लाइन।
गासिबो अनलाइनजोंसो जाजोबो उ।
बिनि थाखायनो मोजां आरो म।
जों मबाइलाव मबाइलजोंनो खालामनो हायो आरोना जों। जानबुंनि गेजेरजोंनो हायो बेफोर गाससिबखौबो औ नों औ दा नोंथाङा जेरै बुंदों बिब्दिनो आरो गासिबो जिरादानो गासिबो बुस्थुआनो माने नेगेटिभ पजिटिभ थाखायो मोजां गाज्रि थाखायो माने दा मबाइलाबो साइद फारसेथि बाहायनो रोङोबा जानबुंङा मोजां सानफारसेजों बाहायनो रोङोबा गाज्रि आरो बिबदिनो दा नोंथाङा नोंथांनाव मा रोंगौथि दं बेखौ नोंथाङा मबाइलनि नि गेजेरजोंनो इन्टारनेटावहाय आगारनानै नोंथांनि रोंगौथिजों नों गाव नोंथाङा जौगानो हायो। एबा नोंथाङा नोंथांनि रोंनायखौ गुबुननो फोरोंनो हायो आरो बे मबाइलावहाय। इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बे जानबुंनि गेजेरजोंनो। जानबुं बुङोब्ला जों जायगायाव थानानैनो जानबुंजों जोंङो गुबुन दाबसे जायगाव माबाफोर जो हाथाय जानायखौबो जों नोंनि न' बबेबा जायगायावनो थानानै गुसुं समनि गेजेरावनो नुनो मोनो आरो दा गोदोनि दिनावथ' जों जानबुं एबा मबाइला गैयामोन ना आखाइयाव दंबाबो केफेट फ'न दंमोन केपेट जानबुं जेरावहाय जोंना इन्टारनेट सोलियामोन बै समाव दायोहाय जौगा नाय मुगा जेरावहाय बयहाबो रोंगौथि गोनां जाजोब्बाय जायनि गेजेरजोंबो इन्टारनेट दिहुनबाय दा बयनावबो बुंनो थाङोबा किफेद फन नुनो थांलानो बयबो सालायो एन्ड्रइड फन। जाय जाययावहाय सोलियो जेरावबो इन्टारनेट दा बे फन कल एबा जानबुं बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां खामानि मावनो हायो। एबा गोबां गाव खौनो गाव जौगाहोनो हायो आरो बिब्दिनो दा नोंथाङा जुदि बे मबाइल खौ हायो नोंनि नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ देखायनो एबा नोंथांनि रोंगौथिखौ गुबुन रो बेफोरनो फोर फोरोंनो बेफोराव बाहायोबा नोंथाङा मोजां एबा नोंथांनि जौगानाय बै मबाइलानो एबा जानबुंआनो मदद खालामो आरो दा बे मबेलानो दा म बे मबेल नो जानबुंखौनो जुदि नोंथाङा बे नोंथांनि रोंगौथिखौ देखायनो बाहायालासे से नोंथाङा बिदिनो रिल्स एबा गेम गेलेनाय बा रिल्स नायाबा भिदिअ नाय नायाव बेफोरबायदि खामानियाव नोंथाङा जुदि बाहायोब्ला नोंथांनिनो गोबां खहा आरो बिनिखायनो नों बेवहाय माने नोंथांनि बेसेन गोसा समाबो वेस थांगोन। आरो नोंथांनि रोंगथि गो नोंथाङा सासे रोंगौथि गैयै सुबुंफोरबायदि जाला गोन आरो बे जानबुङानो माने मोजांबो गाज्रिबो बिब्दिनो आरो दा नोंथां नोंथाङा गोबां खिनि रोंङिबो दं जानो हागौ माखासे खामानि ओंखाम ओंख्रि सं संनायनिफ्राय लानानै माबा मोनसे मोसानोबाबो बा मेथाइ खननोबाबो बा माबा मोनसे दामनोबाबो। दा नोंथाङा बे जानबुंनि गेजेरजोंनो गासैखौबो सोलोंना लानो मोनो आरो सोलोंनो हायो। बिब्दि दा नोंथाङा माबा मोनसे एडमिसन खालामनो अबावबा माबा मोनसे एडमिसन खालामनोबा माबा मोनसे एप्लाइ अनलाइन एप्लाइ खामनो बेफोर खौबो दायो दानि जुगाव जोङो बे जानबुंनि गेजेरजों एबा फननि गेजेरजोंनो खालामनो हायो। आरो दा जों बयबो मिथिनो हायो जे दानि इन्टारनेट मुगाव जोबोद जौगाबाय इन्टारनेट जुगा जोबोद जौगाबाय जोबोद दावगाबाय दा नोंथाङा बुंनो हायो बयनिबो आखायाव सेलफन थायो जायजोंहाय दा उन्दै उन्दै फरायसा याबो न'आव थानानैनो अनलाइन क्लास लानो हायो आरो बे फनजोंनो बे जानबुंजोंनो। मबाइलजोंनो अनलाइन क्लास लायो अनलाइन इकजाम हरो जायगायावनो थानानै गुसुं समनि गेजेरावनो माने बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जों गोबां खौरां लानो हायो खौरां हरनो हायो। रोंगौथि लानो हायो एबा फोरोंनो हायो बिब्दि आरो बे जानबुंङा बे जानबुंङानो गासिबो मोजांबो दं गाज्रिबो दं बिब्दिनो आरो नोंथाङा जुदि नों नोंथांनि मोजां खामानियाव बाहायोबा नोंथाङा बे जानबुंनि गेजेरजोंनो नोंथाङा जौगानो हागोन एबा गुबुनखौबो जौगाहोनो हागोन। जुदि नोंथाङा नाङा फाङा बे जानबुंखौ गेम भिडिअ बेफोरबादियाव वेस्ट खालामा नोंथांनि बेसेन गोसा समाबो लस जागोन नोंथाङाबो गावनि माने जिबनखौनो धंस' खालामना लानाय जागोन आरो। बिब्दिनो दा बुंनो थाङोबा जोंनि लाइमोनफ्रा एबा गथ' हौवासा बेफोरो दा गोबां सम गावनि बेसेन गोसा समखौनो बे जानबुंनि गेजेरजों माने सोलोंनाय माबा मोनसे फरायनाय माबानाय बेफोराव बाहाया। बुंनो थांबा बांसिननो अनलाइन गेम भिडिअ गेम बेफोर गेलेनायाव माने वेस्ट खालामो आरो जाय बिथांमोननि साननो हानाय गोहोआबो खमायलाङो आरो बिथांनि समफोरा बिथां मोननि हा बेसेन गोनां समावबो वेस्ट थाङो बेनो आरो गाज्रिफोरा। दा खिन्थु जों बुंनाय बाय दि मोजां जोबा जानबुं खिन्थु जानबुंखौ जों जेसे हायो गावनि मोजां खामानियाव बाहायनाय नो मोजांआनो बुंनो थाङोब्ला। नोंथाङा मा बुंनो सानो?
आंनिबाथ' इदिनो मोजाङाथ' मा होनोमोनलाय मबाइलाव बिराद मोजां
जेरै गावनि मोसानो रोंनाय, मेथाइ खननो रोंनाय, बायदि बायदिफ्राव बिराद फेसबुक इन्सटा हगारनानै बिराद फैसा खामाय
औ दानि जुगाव नोंगौ नो नोंथां जों दानि जुगाव बयखौबो जौगानाय नुदों बे फेसबुक दा नोंथाङा जेरै बुंदों गावनि फेसबुक पेज मोनसे खुलिनानै गावनि रोंगौथिखौ दे‌ खायनानै बेबा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बे जायगाफोरनि नुथायखौ दिन्थिनानैनो जों बि थांमोनहा न'आव थायै थायैनो जौगानो हादों एबा गुबुनखौ फोरोंदों बिब्दिनो देखायनो हादों दिन्थिनो हाबोदों बिब्दि आरो माने गावनि लाइफ खौ गावनि जिउखौ दानो हायो आरोना बे मबाइलफोर एबा जान बुंनि गेजेरजोंनो जोङो
खोनायाखै नोंथां?
ओमफाय इदिनो गाज्रियानो जाबाय उन्दै उन्दै उन्दै उन्दै गथ'फोरा बांद्राय गेम गेलेनाय गावनि फरायनाय थाइमाव फरायागारा मबाइलाव बांद्राय थानाय बिदियाव बांसिन बोरैबा जाबाय आरोना आरो गाज्रि नायथावै बुस्थु नायनाय दानि जुगाव बांसिन सें माबा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां बार जानाय नुनो मोनदों बे बेफोरनिफ्राय गोसोखौ हमथानानै थानांगौ आरोना।
औ नंगौ नोंथां गाज्रि लामायाव बिदिनो मबाइल बाहाय मोजां खामानियाव बाहायनांगौ गाज्रि खामानियाव दा बाहाय औ नोंखौ जेरै आं दहाय बुंलांदों बिब्दिनो आरो नों गाज्रि खामानियाव जुदि बाहायोबा बे जानबुं एबा मबाइल खौ नोंथांनिनो खहा जागोन। बिब्दिनो आरो मबाइल जानबुं एबा गुबुन जिराबब्लाबो गासिबावबो आं जेथे बुंलांदों नेगेटिभ पजिटिभ थायो बेयावनो मोजां बेयावनो गाज्रि थायो मानि थाखाय होनबा जों जोङो बाहायबा नोंथांनिनो खहा दं बेनो आरो। जानबुं नङाब गुबुन आलो जानबाबो दे
दानि दिनाव बांसिन उन्दै उन्दै गथ' बांसिन बिमा बिफाया गाव खामानि खामानि मावनायाव दिडिस्टार्ब जा खालामथों। होननानै गथ'नो मबाइल हगारना होयो ओमफ्राय बेयाव बांसिन गथ'नो मबाइल बेखायना होबाथाय गथआ बांसिन स
ओ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां। दा बिथांमोनहा बुजिनो मोनो। गथ'फोरनि बेफोरबायदि मबाइल एबा जानबुंखौ हगारनो हायो बिथांमोन हायो हमनो ह जानो हागोन। जुदि थाल लायोबा बिथांनि बेफोरबायदि जानबुं गथ'फोरनि आख गथ' उन्दैफोरनि आखफोरबायदि जानबुं जानबुं एबा मबाइल फन आंखारना हो बिथांनि गथ'फोरनि साननो हानाय गोहोखौबो जोबोद खम खालामना होयो आरो बेफोरनि बिसोर नि मेगननि नुनाय एबा मेगननि नायनो हानाय गोहोखौबो जोबोद खम खालामना होयो। बे जानबुंङनो।
उम
जानबुंखौ जोङो बेफोरबायदि बाहायाव खामानियाव हाबायाव बाहाय लासे जुदि जोंनि नांगौ खामानियावल' बा बाहायनो हायोबा मोजां आरोना नों
औ दानि दिनाव बांसिन मोजांखौ मावागारा बांसिन गाज्रिखौसो मावो आरोना।
मानो बयबो मिथियो।
औ
नथां मानोना माने बयबो मिथिखायो। मोजां खामानियावहाय खस्थ' दं आरो गाव सम लायै बे मोजां खामानिनि मोजां हाबानि फिथाइखौ मोनो आरो बयबो बुजियो गाज्रि खामानि मावनो थाखाय माने गाज्रियाव थांनो थाखाय सम नाङा। जों दसेनो मावनो हायो। खस्थ'बो गैया बिब्दि आरो थिग बिनिखायनो मानसिफ्रा गाज्रिखौ बांसिन गोसो फुजा हरदो बिब्दि आरो नोंथां खोनादोंना? बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा जोंना समाबो जाबोबाय। उनाव उनाव लोगो हमफिनलायसै गुबुन मोनसे टपिक लानानै।
औ औ
औ दे।